हेलौ
अ नोंथां खोनादों ना
औ औ नोंथाङा खोनादों आं औ आं खोनादों अ होमबा नोंथाङा फ्रि नामा
औ आंथ' फ्रि दायो
अ अ होमबा नोंथाङा फ्रिबा दायो जोङो मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनोसै बे टपिकआनो जाहैबाय आबाद मावनाय आबाद मावनायनि सायाव आरो औ अबा नोंथां माने नोंथांनाव आं सोंथि सोंसै जे नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा रोखोमनि आबादखौ मावनाय नुनो मोनो ओमफ्राय नों नोंथां मिथिनाय आबादखौ आबाद मोनसेनि बागै नोंथाङा बुजायना होदो बेखौनो आं बुंसै आरोना नोंथांनाव
औ जागोन दे
औ
दा जोंनाथिंथ' मा होनो आबाद होनोबाथ' बिराद गोबां रो खोमनि माने गुबुन गुबुन रोखोमनि आबाद मावनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां माने मोनसेल' आबाद बिदिथ' नुनो मोना माने गोबां रोखोमनि दङ माने जोङो बिदिनो बेफोरनि गेजेरावहाय जोङो गाहाय आबाद होननानै बुङोबा बै माइ आबाद खौनो जों हमनानै लानो हायो माने बुंनो हायो आरो ना थ माइ आबाद होनोबा जोङो माने माइ आबादखौथ' जोङो गासै गासैबोआनो गायो एबा मावो आरोना मानो होनबा माइनि अनगा जोङो माने थांनानै थानायावहाय माने सानफ्रोमबोनि नांगौ जे जों थांनानै थानो जानो थाखाय नांगौ बेयो जाहैबाय जे ओंखाम बे खौहाय जोङो माइनिफ्रायनो मोननो हायो दा बेनि थाखायनो जोंङो जानो थाखाय माने माइ आबाद खौहाय जोङो माने बांसिनानो मोनफ्रोमबो न'खरावनो माने मावनायखौ नुनो मोनो आरोना थ' बेयावहाय जों माइ आबादखौ मावनाय होनोबाथ' जोङो माइ आबाद खौहाय दैज्लां बोथोरावहाय मावनायखौ नुनो मोनो बा गोलोम बो थोरावहाय जोङो माइ आबादखौ मावनाय जायो
आ बेखौ थ' जोङो औ सिगां माइ आबाद मावनो थाखाय नोंथाङा सिगाङावनो मा होनो ओ हालेवनानै ओ हा हाखौहाय माने फोमोननानै लाग्रोनांगोन आरो ना बेनि उनावहाय नों थाङा बेयावहाय माइखौहाय आबाद खालामनो थाखाय माइ बेगरनिफ्राय नोंथाङा माइ जोलैनिफ्राय माइ जोलैखौहाय फोनानै ओ बेखौहा मोजाङै ओ मा होनो ओ मुलि होनानै आ बेखौहाय फेदेरनांगोन आरो ना। माने बे माइ जोलैनि फ्राय बियो जुदि बेगरखौ हायाव फोनानै ओ देरोबा बेखौ जोङो बुंगोन जाहैबाय ओ खोथिया होननानै बुंगोन आरो ना। माइ जोलै बेगरनिफ्रायहाय जानाय बिफांखौ औ। थह बेखि खोथियाया रायोबा माने रानायनि सिगां जोङो बैखौहाय हाफोरखौ जेरावहाय जोङो माइ गायगोन। बेयावहाय माने हाखौहाय जोङो खारायनानै लाग्रोगोन आरो ना सिगाङावहाय। ओ बिदिनो खाराय गोन सामार होगोन बिनि उनावहाय जोङो बेखौ मोजाङै हाखौ फोमोननानै ओ जोङो बेयावहाय दै सोगोन आरो ना हायावहाय। आरो बेखौ जोङो ओ गोमोन खालामगोन आरो जेरावहाय जोङो बै माइखौहाय माइ जे माइ ओख खोथियाखौहाय जेन' जोङो बेवहाय मोन मोन जेन'बा मोनसे मोनसे बा आ बिदिनो ओ थुबजा थुबजायै जेन' थुलांनो हायो आरो ना हायावहाय। मा माने गायलांनो हायो बिदिनि नायनानै जोङो माने गायनाय खौ माने नुनो मोनो आरोना माइखौ। दा बिनि बेखौथ' जोङो बे माइ गायनायखौथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो माने सोलिबोनायखौ नुनो मोनो। माने एख बिख इदिनो दैज्लां समनिफ्राय दै दैलां जेब्ला जायो माइ गायनायनि सम सौ फैयो अब्ला गासैखौबो माने बिदिनो दुब्लिनिफ्रायहायो बिदिनो मोसौफोरजों हालेवनानै माने ओ ओ बिदिनो दावराव जानायखौ जों खोनायोमोन आरो ना। मोसौ होनायफोर दुब्लि बारियावहाय सिगां औ। नाथाय दानि दिनावहाय माने बेफोरबायदि आवाजफोरखौ माने खोनानाया खम जाबाय आरो ना। मानो होनबा दानि दिनावथ' जोङो ओ मोसौफोरनि अनगायै गुबुन बै जे ओ बिगियानारि आदबजों दिहुनजानाय जे मिसिनफोर बेफोरजोंसो जों हालेवनायखौ नुनो मोनसै आरो ना दायो माने मोसौफोरजों हालेवनायखौ जोङो खमै नुनो मोनसै आरो। थ' बिनि ओ जायगायावहाय जोङो टेक्टरजों हालेवनायखौ नुयो। बा मिसिनफोरजों हालेवनायखौ नुयो आरो ना। थ' बिदिनो दायो थ' बिदिजोंनो सोलियो टेक्टरफोरजों। हालेवनानैहाय दा बेफोरावहाय जोङो ओ बैफोर जे हाय हायाव जे मोननाय जों सिगांनि समाव फोथारफोरावहाय जे गांजेमाफोर मोनोमोन ना हमबानो आरो नाफोर खौबो मोनोमोन नोंथां। नाथाय दायो बेफोरखौ माने टेक्टरफोरजों हालेवनायनि थाखाय माने बेफोरो थैलांनो हमबाय आरो ना जों बेखौ हाय ओ मोननोनो नागिरला माने ओ बेफोरबायदि माने सोलायनायाबो जोंनि गेजेराव फैदों आरो ना। आरो लासै लासै जेराव जों माइखौहाय सिगांनि समावहाय सावरि बादारि बिदि बादालि लानानैहाय माने ओ गायनाय जायोमोन आरो ना। आरो जुदि नोंथांनावहाय नोंथाङा आंनावहाय दिनै गायनानै होफैबाय माइखौ आं गाबोन नोंथांनाव गायनानै हैफिनगोन बिदि गायहैलायनायखौ नुयोमोन आरो। नाथाय दायो बेफोरखौ नुनो मोनला आरो ना नोंथां माने खमबोबाय दायो। बिदिनो हाजिरा होनानै गायनायखौहाय नुनो मोनसै आरो। बिदिनो गुबुन औ गुबुन गुबुन जायगायावनो माने आरो दानि दिनावहाय मानसिखौ होआलासिनो माने गायहोयालासिनो ओ बै जे मा होनो बेखौहाय मेसिनफोरजों गायनाय बेफोरखौबो नुनो मोनसै आरो ना। नोंथांमोनजों माबायदि सोलिनानै दङ नोंथाङा बेखौ फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां हागोन।
अ नोंथांमोननि जों माबायदि गायो बेनि सोमोन्दै औ
औ औ माने नोंथां बुंलांनाय बायदिनो जोंनिथिंबो गोबां रोखोमनि आबादखौ मावनायखौ नुनो मोनो जेरै यि आनो जाहैबाय जोंनिथिंबो माइआनो जायो माने गासैबो गामियाव थाग्रा साफ्रोमबो माने गायजोबफ्रामो आरो माइखौनो ओमफ्राय ओमफ्राय आरो बिनि अनगा जेरै दंबावो आबादफोर जेरै फाथोनि आबाद ओमफ्राय मेसें बोथोर बोथोरफोराव मावनाय जेरै बेसर आबाद मैगं थाइगं जेरै फोरला जिंखा बेफोरबायदि आरो ओमफ्राय लाव फान्थाव जोगोनार आलु बेफोरबायदि गुबुन गुबुन रोखोमनि आबादफोरखौ जोंनि ओनसोलजों मावनायखौ नुनो मोनो। ओ द' ओमफ्राय माइ गायनायावथ' माने नोंथां बुंलांनाय बायदिनो आरो जोंनिथिंबो गायनाया। जेरै नोंथाङा बुंलांदोंमोन जेनेबा जोंनो गिबियावनो जेनेबा थाखाय जोङो हालेवग्रोना लानांगौ जेराव जोङो दानि जुगावथ' माने नांगोलफोरजों हालेवनायखौ नुनो मोनला जोङो माने हालेवसै आरोना जोंनिया दानिया ओमफ्राय माने खम समावनो जायो होननानै ओमफ्राय आरो मा होनगोन बिदिनो खम समाव फैगोन होननानै जोङो सानो ओमफ्राय हालेवखांनायनि उनाव जों माइज्लि गोजाम माइखौ जोङो माइज्लि बानायनाय जायो जेराव जोङो फुख्रियाव माने फाथो बस्थायाव सोनानै माइखौ फुख्रि बा बिदिनो खुङानि थलेर रिंफोराव सोमनानै दोननाय जायो आरो ओमफ्राय
बिनि उनाव जोङो बिखौ बख'नानै जेरै सानथामसोनि उनाव बख'नायनि उनाव थालिर बिलाइ नङाबा थास' बिलाइजों जों खोबनानै बेखौ गाजा बेरहोनायखौ नुनो मोनो आरो। बे औ बे गाजा बेरनायनि उनाव जोङो बेखौ जेनेबा एवनाय थाखानाय हायाव मे ट्रेक्टरजों एवखानाय दंखायो नालाय बेयाव जोंङो खोथिया थललियाव बे खोथियाखौ फैयो आरोना ओमफ्राय बेनो देरै देरै जेनेबा नोंथां बुंलांनाय बायदि बेनो आरोना बेनो देरनानै खेबथाम खेबलैनो हालेवनाय जायो जोंहा दुब्लियाव खारायनाय सामार होनाय ओमफ्राय बर' होनाय बे बर' होनायनि उनावनो जोंङो बेखौ खोथियाखौ फुनानै आइजोफोरनि हेफाजाबाव गायनायखौ नुनो मोनो आरो ओमफ्राय हाल जांख्रा हरजासिगोन माने जासिगोन माने जोबोद खम जाबाय दानि जुगावथ' हाल जांख्रायाबो। खमायलांबाय आरोना जमा जमा जानायफोरा होमबाबो सोरबा सोरबा मानियो ओमफ्राय बेयाव जोंङो माने हाल जांख्रायाव हाब्रु फोनलानाय हाब्रुफोर लानायाथ' खमायबाय होमबाबो जोङो फज' जायो आरोना जमा जमा गायनाय फुनाय जोबनायनि थाखाय ओमफ्राय आं बेखौसो बुंसै जे जोंनि ओनसोलजों आरो फाथो आबादखौ माबोरै मावो बेखौसो बुंसै आं माने
औ औ दे
औ माने जोङो फाथो आबाद मावनो थाखाय जोंहा ओ हा गोरान थानांगौ जेराव जोङो खेब खेबनै ओ हालेवनायखौ नुनो मोनो माने फार्स्ट फाव जोङो ओ ट्रेक्टरजों हालेवनायाव माने मत्र' हाग्राफोरखौल' ओ गुन्दै खालामनो बेफोरबायदि हालेवनाय जायो ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो नैथि खेबाव हालेवनानै माने मोजाङै हालेवनायखौ नुनो मोनो आरो ना। ओमफ्राय जेराव जोङो ओ फाथो बेगरफोरखौ लाना फैनानै बा सिनै समान समान लाइन बाय लाइन गायो बा बिदिनो गायलांनायखौ नुनो मोनो आरो ना माने हाखराव फबै फबै बे फाथोखौ। ओमफ्राय जेब्ला बे फाथोआ देरो माने बेफोर खौ जोङो गोबोरखि हासारफोरजों दे-देरहोनाय जायो आरो ओमफ्राय सोरबा सोरबा रासायनारि मुलि फोरबो बाहायनायखौ नुनो मोनो होमबाबो जोङो ओ जोंनि ओनसोलजों आरो ओमफ्राय बिनि उनाव जेब्ला बियो गेदेर जायो अब्ला जोङो बेयाव माने मोननो हायो आरो ना मोननै रोखोमनि। जोङो बेनिफ्राय मुलाम्फा मा मोननो हायो जेरै ओंख्रि मैथा ओ ओ मा होनगोन नारजि औ नारजि। जेरै जों बेखौ फोरानबानो माने नारजि जायो जेरै जों बेखौ जानो हायो। ओमफ्राय फाथो फाथोखौबो जायो माने गोरलैखौबो ओमफ्राय बिनि उनाव जोंहा फैना ना ओ फैयो ओ दिरुं जेराव जोङो फा थोनि बस्थाफोर बानायनायखौ नुनो मोनो आरो माने जों बे फाथोनि बस्थाखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो बानायबोबाय दं आरोना। माने बिजोंसो जोङो जेनेबा दहाय बुंलांनाय बायदि ओ माइलि सोमनायखौरा बेफोरनिफ्रायनो आरो ना बे फाथ थोनिफ्राय बानायनानै ओ बस्थाफोरखौ जोङो ऐ दोननाय जायो आरो ओमफ्राय दा बेफोरनोसै आरोना माने फाथो ओ गायनाय आदबा दा नोंथाङा आरो मबेबा मोनसे ओ आबादनि सायाव बुंबावनो हागोन नामा नोंथां
अ जोंनाथिमबो बिदिनो जेरैहाय नोंथाङा बुंलांदों बेबायदिनो औ। फाथोखौथ' खैगोन गोरान आबाद होननानैबो जों बुंनो हायोना गोरानाव
औ
जेरै माइफोरखौथ' जोंनो हालेवनानै दै नांगौ जायो ओमफ्रायसो जों बेखौ गायनो हायो। बेबायदिनो
औ
औ
जेन'बा ओ जोङो बेखौहाय दाननाय उनाव माने जोंनिथिं मोननै मोननै आबाद मावनायखौबो नुनो मोनो आरो ना जेन'बा। फाथोखौहाय फोबाय फोनानै जेब्ला देरलाङो बेखौ दानबाय। दाननाय लगे लगे माने बाहायनो बे फाथो फोनाय हायावनो ओ माबानानै हालेवनानै ओ दै सोनानै बेवहाय ओ माइ गायनायखौ नुनो मोनो आरो ना।
औ औ औ औ नंगौ नंगौ थारैनो। ओमफ्राय ओ दा माने बेफोरनोसै आरो। माने गामि एरि नालाय नालाय बेखाय बेफोर माइ आबादानो गुदि जायो गासैनिबो माने गासैबो मुलुगावनो माइ आबादखौनो गायनाय नुयो ओमफ्राय बेनि उनाव बेफोरनोसै मैगं थाइगं ओ जेरै लाव जिंखा परला ओमफ्राय मैथा बेफोरबायदि आरो बेफोरखौ जोङो गामियाव थानानै‌ ओ फानै फानै मोनजायो आरो ना। माने फाननानै जोङो मोनजायो ओमफ्राय न'आवबो जानो हायो ओमफ्राय माइफोरखौबो फाननाय नुनो मोनो बेफोरबायदि आरो ओमफ्राय जोंनिथिं आरो मोनसे आबाद मावनायखौ नुनो मोनो नोंथां माने साहा साहानि आबादखौ मावनाय नुनो मोनो आरो साहा आबादखौ औ माने बे आबादाथ' जोङो बोसोरै गाया नालाय माने जों बेखौ गायना दोनखायो खनसे मे खनसे गायनायानो जाया आरो बेयाव जेराव जोङो बेखौ गायनानै पास बोसोरसोसिम दोननाय जायो पास बोसोरसोनि उनाव दा जोङो बिनिफ्राय बिलाइ मोननो हायो गोरलै गोरलै
औ औ
जोङो बद फाननायखौ नुनो मोनो आरो जेराव बे बिलाइनि दामा माने फिक्स थाया आरो दाउखौलाय खमायलाय जाबाय थायो जेराव जोंहा मोनो नैजिबा नङाबा थामजि केजि हाब हिसाबाव मोनो आरोना जे औ औ औ माने थामजिफोर नाथाय बे कर'ना टाइमाव दुजार टु थावजेन नाइनटिन टुइन्टि बेफोराव जोंहा माने